हेलौ नोंथां। मा खालामदो नोंथां?
दं ओरैनो जिरायना। नोंथां।
थोगौ नामा। नोंथाङा आंनो एसे जौनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा? जौखौ माबायदि बानायो फोरमायना होदो।
जौखौ बानायनोब्ला गिबियावनो
औ
माइरंखौ
औ औ औ खोनादों मा जाखो नोंथां बुंदो।
औ बुंनोसै होनबा। जों जौखौ बानायनोब्लाथाय गिबियावनो मा रोखोमनि जौ संगोन माइब्रानि संनो ना माथानि जौ संनो माइब्रानि जौ संनोब्ला नोङो गिबियावहाय माइरंखौ मोजाङै सुनानै लानांगौ।
नंगौ।
ओंखाम जानो थाखाय माइरंखौ जाबादिहाय सुयो बेफोरबादिनो सुनानै लानांगौ आरो सुनायनि उनाव हाय नोङो खानथायाव दैखौ खौ एसे फुदुंनानै लानांगौ आरोना। बेनि उनावहाय दैया दुंबोलाथाय माइरंखौ सुनानै होनांगौ आरो। बिदिनो जोबोर। ओ जोबोर खहसथार बे आदबा जौ संनायनि आदबा। बेनिखाय नों नोंथां। बेनिखायनो जौ सङोब्ला जौखौ गिब गिबियावनो ओंखाम बा- बायदिहाय संनानै लानांगौ ओंखा ओंखामखौ जाबादि हाय सङो। बेनि उनावहाय बेयो जितिया मोनगोन अब्ला बेखौ। खांनानै दोनथ' दोनथ'बाय दोनथ'नानै
मोनसे प्लासटिक आव मोजाङै एरननानै। लानांगौ जायो आरो।
नोंगौ।
आरो बेखौ। लामनानै लानांगौ एबा फोनस्रोनानै लानांगौ। जाहाथे जौ बानायनो थाखाय एमाव नङाबाथ' जाया नालाय बिनि थाखायनो जोङो एमावखौ माइरंनि हिसाबै। लानांगौ आरो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादोंं नोंथां।
बेनि थाखाय जोङो लाबोनानै लाखानाय एमावखौ गुन्दै मिस मिस खालामनांगौ जायो आरो। बे माइरंआवहाय सारनानै होनांगौ एमावखौ। आरो ओंखामावहाय सारना होनांगौ एबा आरो होमबासो बियो जोंनि जौनि महर लागोन आरोना नोंथां। खोनादोंना नोंथां?
खोनादो दे नोंथां। एमावखौ माबायदि बियो बानायो नोंथां फोरमायना होलाय इसे।
हा?
एमावखौ माबायदि बानायनाय जायो? एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
एमावखौ बानायनो थाखाय गिबियावनो माइरंखौ से एबा नै घन्टानि थाखाय सोमना दोनग्रोनांगौ जायो।
नोंगौ।
से बा नै घन्टानि उनाव सोमखांनानै माइरंखौ गुरै जाबाथाय सुनानै दिखांना दोननांगौ आरो आइ मोनसे आयजेंआवहाय। आरो मोखना बिलाइ होनो जोंना बर'आवहाय बिबारजोंबो देजायो। नागिरनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो मोखोना बिलाइखौ दिंखियावहाय देनांगौ जायो आरो। बे एमावखौहाय उनाव देखांनायनि उनाव माइरंखौ देग्रोना लानायनि उनाव-उनावहाय। बाखार बिलाइ एबा मोखोना बिलाइखौ होफानांगौ आरो गुन्दै खालामनो जमा नोंथां। बेनि उनावहाय देखांबाथाय। सालिनांगौ गुन्दै गुन्दै खालामनो थाखाय मिस मिस जानांगौ नालाय होमबानिया मोजांसिन जायो आरो।
बेनि उनाव देखांनानै।